हेलौ औ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ दायो नोंथाङा ओ मा खालामदों
आङो ओ दङ दे ओरैनो जिरायनानै
औ बिदिब्ला नोंथांजोंहाय आसामनि मिथिंगायारि सम्पदनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन दा ना
औ औ जागोन दे ओं
ओं औ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंफ्रोग्रोनो नामा
औ अ औ जागोन दे ओ आसामनि मिथिंगायारि सम्पद होनोब्लाथ ओ जोंहा गोबां गोबां बिथिङावनो जोंनि मिथिंगायारि सम्पदखौ जों मोननो हायो ओ आसामा आसामा दरसे ओ मिथिंगायारि सम्पदजोंनो बुंफबनाय गंसे राज्यो होननानै बुङोब्लाबो जों बुंनो हायो
औ
औ जेरैहाय जोङो मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ ओरैबायदि मोननो हायो हाग्रायावबो मोननो हायो आरो बेनिफ्राय जिब जुनारनि बेलायावबो मोननो हायो। दैनि बेलायाव मोननो हायो बेनिफ्राय हा सिङाव हा सिङाव मोननाय खनिनि बेलायावबो जों गोबां मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ जों मोननो हायो।
औ।
ओ नों थाङाबो फंनैसो बुंनाय।
औ नोंगौ नोंथाङा जेरैबायदि ओ बुंलांबाय बियो सैथो जोङो आसामाव ओ मिथिंगायारि सम्पदफोरखौहाय बिफां लाइफांनिफ्रायबो मोननो हायो जिब जुनारनिफ्रायबो मोननो हायो आरो माखासे हा सिंनिफ्रायबो जोङो बायदिसिना दिहुनथाइ दिहुननानै जोङो मोननो हायो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामा मोनसे ओ मिथिंगायारि सम्पदजों बुंफबनाय होननानै बुंजागोन आरो। बेयाव जोङोखौ दोहोनि होननानैबो बुंनो हायो आरो।
औ।
ओ दा बेबायदिनो औ दा बेबाय दिनो जोङो जिब जुनारनि बेलायाव लाबोनो हायो जोंनि आसामाव मोननो हानाय मोनसे गं थ'सेयारि गान्दा। बेयो जोंनि मोनसे मिथिंगानि ओ मोनसे गोनांथार दोहोन जायखौनोखि जोंनि सम्पद ओ बेनिफ्राय जोङो बुंबावनो हायो बिदिनो गुबुन गुबुन जिब जुनारफोर जेरैहाय ओ सनानि मोख्रा बेफोरखौहाय जोङो उम मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुंनो हायो आरो। बेबायदिनो आरो जोङो हा सिंनिफ्राय माखासे ओ मिथिंगायारि सम्पदफोर मोननो हायो। जेरैहाय बायदिसिना थाव जेरैहाय केरासिन, पेट्रल ओ डिजेल बेखौहाय जे जोङो मोनोना बेखौ आरो बेनिफ्राय ओ बिफां लाइफांनि बेलायाव जोङो मोननो हायो माखासे बेसेन गोसा बिफां लाइफांफोर जेरैहाय अगर बिफां ओ साल बिफां बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांखौ मोननो हायो आरो।
ओ नोंगौ।
ओं। दा नोंथां बे फोर सम्पदफोरा जोंनि आसामावहाय माबायदि जौगानाय लाबोनो हादों नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा
औ। औ नोंगौ ओ जोङो मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला ओ हाग्रानि दोहोन हाग्रानि दोहोननि बेलायाव जोङो बिफां लाइफांनि बेलायाव जों मोनो साल, सनालु, गाम्बारि, सिगुन, अनारु, थिथासाब, सुमब्लि बायदि बायदि गोबां रोखोमनि जों बिफांफोरखौ जों मोननो हायो। ओ बेफोर बिफां फोरखौ जोङो न' जों नो हानायखौ जों मोनो। नाथाय बिदि होननानै जोङो बेफोर बिफांफोरखौ दानफाय जोबनानै जों गायफिना लासिनो दोनोब्ला जोंहा खहाबो जानो हागौ ओ बेनिखायनो जोंहा ओ बेफोर बिफां लाइफांफोरखौ दानफायोब्लाबो बिनिफ्राय बांसिनसो जों गायबाय थानांगोन बेबायदि गोबां गेदेमाफ्रा बुंबाय थानायखौ जों मोनो आरो ओ बिनिफ्राय औ नंगौ बेनि उनाव जिब जुनारनि बेलायाव जों नायोब्ला मोनो। ओ हाग्रायाव जोंहा। मैदेर मोसा लख्रा मुफुर बेफोरबायदि जोङो जिब जुनारफोरखौ जों मोननो हायो।
औ
ओ दाउमा दाउसानि बेलायाव जोङो दाउरराय दाउ मैना दाउथु आथिद'गला आरो हाग्रानि हांसो बेफोरखौ जों मोननो हानायखौ मोनो आरो। बेनिफ्राय जोङो ओ बेफोरखौ जोङो सम्पद मिथिंगायारि सम्पद महरै जों बाहायनो हायो।
औ बेनिफ्राय नोंथां।
औ नोंगौ।
ओ दा बेफोर मिथिंगायारि सम्पदफोरखौहाय ओ। जेनेबा बे मिथिंगायारि सम्पदा गोदो जेरैबायदि दङमोन आथिखालावबो बेबायदिनो दङ ना बियो ओ जामलांनो हमदों नामा माबाफोर खहा जालांदों नामा बेखौ नोंथाङा फोरमायगोन नामा?
औ जों नायोब्ला जों मोनो बेफोर बेसादफोरा जोङो सिगांनि रुजुयोब्ला गोबां खम जालांबाय बेबायदिखौनो जों नुहुरो
औं
दा बेफोरखौ जोंहा ओ बेनि बेलायाव जोङो नायोब्ला नोगो माखासे बेसादफ्रा जोंहा गोदान जाफिननि बेसाद दङ। ओ जेरै हा सिङाव मोननाय खनियारि मुवा बेसादफोर पेट्रलियाम सुनै अन्थाइ बेफोरबायदि बायदि बायदि मुवाफोरखौ जोङो फोदानजा फोदानफिननो हाया होननानै जों मिथिनाय जायो आरो। बेखायनो बेफोरबो गोबां जामलांबाय। बेखौ नुगो।
औ नंगौ ओ बेनिखायनो जों बेखौहाय जेब्लाबो मोजाङै बाहायनाय आरो जोङो बेखौहाय मोजाङै जोथोन लानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि दङ।
अ जोंहा मोनसे दंबावो आरो बेफोरनिफ्राय जों मुलाम्फा होनोब्ला जों ओ रांखावरि आरजिनो हानाय बेथ' थाखाबाय गंसे रायजोआ बे फोरनिफ्राय गंसे रायजोआ गंसे हादोरा आरो गंसे जायगाया बेफोरनिफ्राय जोङो ओ बेफोरखौ फाननानै रांखावरि आरजिनो हायो आरो मुलाम्फा मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मोनसे अ दिपार्टमेन्ट दङ टुरिजिम दिपार्टमेन्ट बेखौबो जों लाबोनो हायो। आ जेरैहाय जों दा मानासाव दं खाजिरङा बेबायदिनो जोंहा गोबां नेसनेल पार्कफोराव टुरिजिम खालामनानै जोङो दावबायारिफोरखौ गोसो बोनो हानाय बेबायदि दावबायारिफोरखौ गोसो होनायजों लोगोसे गोसो बोनायजों लोगोसे जोङो रांखावरि आरजिनो हानाय बेखौबो नुहुरो आरो।
औ नंगौ बेजों लोगोसे अ जोंनि आसामाबो मुंदांखा बयनिबो मेगननि सिगाङाव नुजानाय मोनसे मुंदांखा महरै ओ नाम मोननो हायो। बेनिफ्राय अ दा बे टुरिजेमखौहाय फेहेरनो थाखाय जोंहा माखासे मावनांगौ खामानिफोर दङ। जेरैहाय बैसोर गुबुन हादरनि फ्राय बा गुबुन रायजोनिफ्राय जायनिखि दावबाय फैगोन बिसोरनि हान्था मेलानि थाखाय जोङो मोजाङै राहा खालामनानै होनो हानांगोन आरो जेरैहाय जोङो लामाफोरखौहाय मोजां बानायनो नांगोन बेनिफ्राय बिरग्रा दिङानि थाखाय जोंहा माखासे एभेलेबोलखौहाय जोङो खालामनानै होनो हानो नांगोन जाहाथे बिसोरो गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामनानै अ जोंनि जायगायावहाय दावबायफैनो हायो जोंनि जायगानि सोमोन्दै मोनथिनो हायो जारिमिनारि खोथा बा माख गाहे ओ-ओ जोंनि आसामनि। बायदि दाथाय फोर। ओ संसार जानायनि नियम-निति, आसार-खान्थि आरो जि दं जि गैया बेफोरखौहाय बिसोर। बिसोरो नायनानै मोनथिफैनो हानाय आरो बिसोरो रिसार्च खालामलांनानै माबा मोनसे ओ फिथाइ गोनां खामानिफोर मावहैनो हानाय बायदि जोङो सुबिदा खालामनानै होनो हानो नांगोन आरो बेनिफ्राय। बिसोरो फैनानै थाफैनो थाखाय। थाखाय माखासे सुबिदाफोरखौहाय मोजाङै खालामनानै होनो हानांगोन जेरैहाय ओ थानो थाखाय हटेलफोरखौहाय जानाय लोंनायफोरखौहाय जोङो जेब्लाबो मोजाङै बिसोरनो ओ होनो हानाय। जानो नांगोन आरो लोगोसे जोंनि आसामनि सुबुंफोरा जुदि गुबुन हादोरनि बा गुबुन रायजोनि सुबुंफोर फैयोब्ला जेब्लाबो अन्नायजों मान होनानै बिसोरखौ जेब्लाबो बरायनो रोंनांगोन आरो अब्लानिया जोंनि ओ। आसामनि मुङाहाय जेब्लाबो मोजाङैहाय मुंदांखा जागोन आरो।
औ नंगौ। ओ।
बेनिफ्राय आरो। समपद। सम्पद होनोबाथ' जोङो दा बे नोंथाङा बुंलांखाबाय। ओ हा सिङाव मोननाय। माखासे। ओ। मिनारेल्सफोर। बेनिफ्राय आरो जिब-जुनार दा जिब-जुनारनि बेलायावहाय ओ जिहेतु। जिब-जिबिफोरा आथिखालाव। गोबां खम जालांबाय मानो। नो होननानै बुङोब्ला बिसिनि थाग्रा जायगाया एसे खम जालांबाय। मानसिफोरा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जिब-जुनार थाग्रा जायगायावबो न'बां लुनानै। नोगोर सोहर बानायनानै थानो लाबाय बिनि थाखाय जिब जुनारफोरा हाजो खर'आव खारखोनानै ओ बिसोरो गुबुन हादोरफोराव थांबायबो जानो हागौ बा मानिबा जाहोनाव बिसोरो आदारफोर मोनजायैनि जाहोनाव थैलांबायबो जानो हागौ अब्ला। जोङो बिसोरनि थाखाय। ओ माखासे जानो थाखाय बिफां-लाइफांफोरखौहाय दानफाया लाफासिनो फिथाइफोरखौ दोननो नांगोन जेब्लाबो जों मानसिया गावनि लुबैनाय बायदियै गावनि लुबैनायखौल' सुफुंनो नाजानो नांनाय नङा। ओ आरो बेसेन गोसा। दा जिब जिबिफोरखौहाय जोङो बुथारा लाफासिनो बिसोरखौ उदाङै थानो होनो रोंनांगोन आरो।
औ नंगौ ओ गुसुङै-गुसुङै बुङोब्ला जोङो ओ। बेफोर बेसादफोरखौ जोङो ओ थि समाव ओ थि जखायै जों बाहायनो रोंनांगोन।
औ-औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला दिनैनि। सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ जागोन नोंथां दोनथ'नो हासिगोन।